औ नोंथां। खुलुमबाय नोंथां। औ मा खालामदों नोंथां? अ नंगौ नामा नोंथां? नोंथाङा माबे जायगायाव बेरायहैदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमाय
अ, फोरमायनो हागोन नोंथां औ माने आं बै सालाखााथि होननाय मोनसे दंना? एन सि बि सिया? बङाइगाव लिरनाय दं। औ। बेयाव एसे नायगिदिंनानै फैनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर गोजा ज'नो। औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। जेनो बा दे बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां।
जों माने मोनसे जायगायाव जों दावबायहैदोंमोन आरोना नोंथां।
जे जायगायाव मोनसे इन्डास्ट्रियेल बायदि दं आरो ना।
दा बेखौ
जायखौ होनो जोङो एन सि पि सि, बेयाव जोङो ओरैनो लोगोफोर गोजा जों बेराय हैदों। ओरैनो बेलासिनि बार जानो होननानै। बेयाव माखासे गोबां जेनोबा मिथिंगानि माखासे बि
फां लायफां आरो
नुबोनाय जादों आरोना नोंथां। बेयाव जोङो नुलांदों लामा लामा ओरै साल बिफांबारि, माइ माइनि दुब्लि दा हाजो सेेर सेर
बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां जेनोबा नायनो मोजां सिनारियाबो मोजां आरो ना बे साइदजों। ओमफ्राय जोङो नैबे क'क्राझार टाउननिफ्राय थाङोबा ओरैनो जान्थाया नैजि नैजिबा बिदिनो किल'मिटार जागोन आरोना। जोङो बेयाव जों स्कुटिजों थांनाय जादों जों सानैै लोगो ओ बेलासि बेलासि थांबाय जों जेनोबा ओरैनो बेलासिनि बार जाथावथावलै मा खालामनो गरमाव साननानै ओरैनो बेरायहैनाय जादों नोंथां। ओ आरो बेजों थां थांनाय लोगो लोगो जोङो जों माखासे मिथिंगानि समायना महरखौ नुलांबाय बिदिनो बार जालांबाय थान्दा होनैनो थाङै थाङैनो बै जायगासिम मोनहै दों। बे जायगायाव मा होनो एन सि पि सि बे एन सि पि सि आया जाहैबाय मोनसे मा होनदों मोनसे माबा दिरुनग्रा आरोना ओ मा नांगौ बेखौ मोनसे इन्डास्ट्रियेल बायदि आरो ना बेयो बेयाव माखासे गोबां बिसिनि खाथि खालानि गामिनि
हा सोरबा माबा मावनानै जेनोबा हाजिरा मावनानै साख्रि मावना नै बेफोरबायदिनो जिउ खुंबोगासिनो दं आरो बै खाथि खालानि सुबुंफोरा। इन्डास्ट्रियावबो जोंनियाव थानांगौ नोंथां थानाया मानो होनोबा जोङो बेयाव माखासे जिउ जोंनि जिउनि थांना थानायनि राहायाव जोंनो गोबां मा खालामो हेफाजाब होयो बा होबोगासिनो दङ। बेखायनो जोंनो नांगौबो गुबुन फार सेथिं बेफोर गाज्रि आरो बुंनांगोन मानोबा बेयाव बिनि माखासे गौलांनाय उम मा होनगोन आं बेखौ रासायनिक एबा माबा मोनसे केमिकेलजों लगायनाय एबा मिक्सार जानानै गलांनाय दैफोर गाज्रिफोर गलाङो आरो ना बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गाज्रि जोंनि आबहावानि थाखाय आरो जोंनि दै दैफ्रावबो दै गुबुंनाय जागोन जेनेबा बेफोरबायदिनि थाखायनो। आरो बाराबो बार गुबुंनाय जागोन बार गुबुंनाय होनोबा जोङो बेयाव इन्डास्ट्रि मोनसे इन्डास ट्रि गायसननायाव माखासे गोबां उखुन्दैफोर गाज्रि गाज्रि उखुन्दै गेस गलाङो जायनि जाउनाव बारफ्राबो गुबुंनायखौ नुनो मोनो आरो जों थांनाय जायगाया जाहैबाय बे जायगाया माने दै गारनाय आरो ना दै लेथ्रा गारनाय बे जायगायाव जों नायनाय जादों जेनेबा माबायदियै दैखौ गारदों ओरैनो गारलाबायदों ना ज' मा दोनदों फुख्रि बायदि बेखौ थांनानै नायदिंहैनाय जादों। बे नायदिंनाया जाहैबाय जों नुबोदोंमोन बेयाव फुख्रि बायदि आरोना जानला मोनला गाराखै मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव माखासे केमिकेल मिक्सार जानाय दैफो फोरा जोंनि देहायाव हाबोबा जोंनि देहाया बेमार आजार जायो नालाय बिनि थाखायनो बिसोरो मोनसे फुख्रि बायदि खालाम नानै बेयाव गारनायखौ जों नुबोदों आरो बेयावनो जोङो मोजां सिनारि दं हाजो खाथि नालाय सा सान आफां फाङाव ओरैनो लोगोफोर गोजा फट' लानो एबा बेरायनो बार जानो मोजां आरोना बे जायगायाव ओरैनो बे जायगाया बांसिनानो गुबुन जाथिजों आरोना जोंनि बर' हारिनि गैया बेयाव। नुनो मोना माने बियो एसे एसामिस जायगा होनजागोन जेनेबा जों ओरैनो बर'आव हारसा होननानै बुङो बेयाव बेहाय बेफोर बांसिन दं आरोना बे साइडजों जोंनि बर'खौनो नुनो मोनाबाव। माने जों सानफ्लांलायो आरोना बेयाव जोंनि बर'फोरा बे खाथियाव थाबा जों जोंहाबो मोजां जागौमोन बेफोरबायदि नङो आरो नोंथां आरो गोबां माखासे दंबावो आं बेफोरखौ बारा बुंनो सानदिला नोंथाङा जेनेबा माबाखौ बुंगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जि जि नोंथाङा दा बावैसो बेरायनानै फैनाय जि जायगानि सोमोन्दै आं नो फोरमायसिनना होबाय नोंथां निसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बा गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ बिदिनो नोंथाङा जि बेरायनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय आंबो बेबायदिनो मोनसे जोंनि जोंनि ओनसोलनिनो दावबायग्रा बा बेरायग्रा जायगानि मुंखौ आं फोरमायथिनो सानदों आरो नोंथां। जोंहा जोंनि जायगायाथ' जों ओनसोला मोनसे जोंनि हायुङारि हाग्रामाजों नांजाबना दङ जायनि मुङा जाबाय मानास हायुंआारि हाग्रामा आरो नोंथां बिदिनो जों मानास हायुंआारि हाग्रामायाव जोंहा दावबायनो थाखाय गोबां दावबायारिफोरा फैयो। बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय फैयो गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय फैयो आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय मानि थाखाय फैयो होनब्ला बेयाव जोंनि मिथिंगानि सोमखोर समायनाखौ नायनो आरो मिथिंगायाव जि नुथाय जिब जुनार दाावसिन दाउला बेफोर बायदिसिनाखौ नायनो थाखाय बिसोरो बेहाय फैयो आरो जोंनि जि बे मानास हाग्रामानि सेरसेेर रायजो खुंबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि हारि हारिमु आसार खान्थिफोरखौ बिसोरो नायनो आरो सोलोंनो थाखाय फैनाय जायो आरो दावबाय फैयो थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मानासाव दावबायनो थाखाय बिसोरो मा खालामो फैनानैहाय ओ जिपसि लानानै जिपसिजों हाबबो आरो मानास हाग्रामा गेजेरावहाय बिबदिनो सोरबा सोरबाबा मैदेरावबो गाखोनानै मानास हा ग्रामायाव बेरायो आरो बिदिनो मानास हाग्रामायाव बेरायनो थाखाय जोंहा मा खालामो जिबसि गंसेयाव जोंहा ओ थाम रो रोजा बा थाम रोजा बाजौ रां लानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गिबियाव नोंथाङा मानास हाग्रामायाव हाबनोब्ला जिपसि बिदि भारा लानाय जों लोगोसे ओ बेवहाय हाबनो थाखाय नोंथाङा मुं थिसननांगौ आरो नोंथां ओमफाय बिदि मुं थिसन्नाय समावहाय नोंथांनिफ्राय थामजौ बा बाजौ बेसेसेबां रांखौ लागोन बेनिफ्राय बेहाय नोंथाङा जुदि केमेराफोर लांफायोबा बे केमेराफोरनि थाखाय एक्सट्रा रां होनो गोनां जागोन आरो बेनि उनावहाय जोङो मानास हाग्रामायाव हाबनानै जोङो माखासे जिब जुनार जेरैहाय मैदेर सनालि मोख्रा गान्दा थसे गं गोनां गान्दा आरो जाय जों आसाम गान्दा होननानै मिथिनाय जायो बिदिनो दैनि मैसो बा मैसो ओमफ्राय अमा थावख्रि अमा थावख्रि' जोंहा गोमालांनो हम नाय जाथेसे जुनार बेनिफ्रायहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओम मोसा बेंगल टाइगार जायनि मुङा बेखौ जोङो मानास हायुङारि हाग्रामायावहाय मोननाय जायो आरो बे बेंगल थाइगारनि थाखाय मानास हायुंङारि हाग्रामाया जोंहा जोबोरैनो मुंदांखा आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों जोंहा बायदि रोखोमनि दावउसिन दाउलाफोरखौबो मोननाय जायो दाउसिन दाउला बुङोबा जोंहा दाउसिन दाउलाया गोबां ओनसोलावनो थायो जेरैहाय गोजौ बिफां बिफां लाइफां थानाय जायगा आरो बेबायदिनो दैयाव थाग्रा बा दैब' बारियाव थानाय मोदां मोदादा गजायगा बिदिनो जोंहा आरो गांसोबारियाव थाग्रा दाउ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आर बिदिनो गांसो बारियाव थाग्रा दाउ बुङोबा जोङो दावउरायफोरखौबो नुनो मोनो दाउराइ आथ' आरो जोङ बिफां गोजौ गोजौफोरावबो बानायफोरखौ नुनो मोनो आरो बिब्दिनो जोंहा दङ धनेस्त दाव जाय धनेस दावआ अरुणाचल हादोरसानि माने हारिमायारि माने मासे दाव आरो ना ओमफ्राय बेखौबो बेहाय मोननाय जायो बेजों लोगोसे माखासे सिला सिगुन बिदिनो बायदि रोखोमनि जेरै दावसि दाउथु दाउ मैना बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो दावलुर बेफोरखौ ओमफाहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि मानासाव मोनसे से मासे मुंदांखा दाउनि मुं जेरैहाय जोङो दाउ थ्लिं होनना बुङो बर' बेखौ इंजियाव हाय बेंगल फरीकाण होननानै बुंनाय जायो बे दाउखौ जोंनि मानासाव मोन्नाय जायो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बे दाउआबो जोंनि बुहुमनिफ्राय गोमालांनो हमनाय मोनसे जाथोसे दाव आरो बे दावखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि मानास हायुङारि हाग्रामायावहा गोबां बिबांनि मानि खामानिफोरखौ जोङो मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों जेरावहाय जोङो जायगायाव बे दाउखौ नायनो थाख खाय गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय दावबायारिफोरा फैनानै बे दाव बे दाउआ जोंहा गाहायै बुंनो थाङोबा गांसोबारि ओनसोलाव थायो बिदिनो बे ओ जोंहाम ओ माखासे लाइफांफोरखौ जायो एम्फौफोरखौबो जायो नोंथां बुंनो थाङोबा बे दाउआ दैज्लां बोथोर समावहाय माने बिदै दैनानै फिसा होयो आरो बे बेनि अनजिमानि खमायनायनि जाहोनखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि मानास हाग्रामा सेरावहाय मोनसे जोंनि कख्लाबारि आबाद फोथार होन दं आरोना बेहाय बे दाउहाय फैनानै बिदै दै फै
बे मब आ मा जायो दा समावथ' जों आद गैनाय जायो गे म
ओ बे दाउआ गिदिर दैयोब्ला बे माइ गायनायनि थाखाय बेखौ हालेवो न नोंथां थां बे हालेवबाथाय बे दाउनि बिदैफोरा एवफु जायो आरो बे फिसा जायै समावनो थि बेबायदिनो बेल' नङा माखासे ओनसोलनि सैमाफोराबो थांनानै बेफोराव नायागिरहैलाबायो बेफोरनि फिसाफोरखौ अरखांना लाबोयो बिदै फोरखौ अरखांना लाबोयो आरो बिब्दिनो मानसिफोराबो बिसोरनि बिदैफोरखौ मोनोबा खन्ना नै लाबोयो जायनि जउनाव बिसोरनि दाउनि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं आरो जोङो बुंनो हायोदि जोंनि बे मानास हा हायुङारि हाग्रामानिफ्रायनो बे दाउवाहाय गुबुन गुबुन जायगासिम माने बिरलांनानै माने बारायहैयो आरो माने जोंनाव माने मा होनगोन बेखौ जोंनि ओनसोलाव फिसा जानो थाखाय थाफैयोबो होन्ना जों बुंनो हायो बेनि अनगायै जोङो बे दाउखौहाय जोङो ओ ओजोंहाय भैरबकुन्द' होननाय ओनसोलावबो मोनो बेनिफ्राय जों आरो नेपाल हादोरावबो मो मोनो बिनो जों इण्डियानि ओ महाराष्ट्र होननाय मोनसे हादोरसा बेहायबो मोनो आरो बेनि अनगायै जों गुबुन जायगायाव मोनानो होननानै बुंनो हायो बेनिफ्राय ओ ओ दावबायनायनि बागै बुंनो थाङोबा जि दावबायारिफोरा जोंनि ओनसोलाव फैयोबब्लाथाय मा खालाम गामि जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव हाबनानैहाय बिसोरनि जानाय लोंनायफोरखौ ना यो जेरैहाय जों नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोबा अनला ओंख्रि सबाइ जों दाउ बिदिनो बा बायदि रोखोमनि नाफाम बिदि बायदि रोखोमनि जानायफोरखौ बिसोरो सायखिनाय फैयो आरो आरो जोंदि माखासे एम्फौ एनलाफोर जायो बेफोरखौबो बिसोरो नायो नाथाय बिसोरो खायफा खायफा मुगैनानै जाया आरो आरो खायफाफोरा जायो ओमफाय बिब्दिनो जोंहा गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनायनि बागैबो बिथांमोना जोंनिफ्राय माखासे सोलोंना नै लाना थाङो आरो बेजों लोगोसेहाय जोंनि जे दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोर बो बिसोरो जोंनियाव फैनानै नायफैयो बेजों लोगोसे बिसोरो जोंनो मा होलाङो अनसु न्थाइबो होलाङो आरो बिदिनो जोङो जोंनि थांना थानाय राहाखौ जोङो लानो हायो आरो माखासे जोङो दावबायारिफोर फैयोब्ला जोङो बिसोरनो थाखाय थाग्रा खुलि खालामना होयोब्ला बिसोरनिफ्राय जोङो रांबो मोनो आरो बिसोरनो जाग्रा आदारफोरबो जगायोबा बिनिफ्रायबो बिसोरो जों जोंनो रां होयो आरो थिग बेबायदिनो जोङो थांना थानायाव बिदिनो जोङो सासे दावबायारि फैयोबा बेखौ माबायदि दोबथिंनांगौ बेनिबो ओ आयदाफोर थायोबा बेनिफ्रायबो नोङो रां आरजिनो हागोन आरो न'खर दानायाव सोलिलांनो हागोन आरो नोंथां ओ औ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोंहा
बिनि गेजेरजों लोगोसे जों दैमाजों